खोनादों नोंथां दा नोंथांङा मा खालायगासिनो दंङ?
दंङ नोंथां इदिनो नै लामाफ्राव बेरायथिंलागासिनो गामियाव।
अ। औ औ ओमफ्राय फुंनि जामुंफोरा जाखांबायना?
फुंनि जामाथ' जाखांबाय नोंथां।
अ औ दा बिदिब्ला नोंथां खामानि गैयाब्ला दसे सम मोनसे आयदानि सायाव जों सावरायलायनो हागोन ना?
हागोन नोंथां औ।
औ बिदिब्ला जों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनि जोंहा
औ औ जागोन दे नोंथां।
गोदोनिफायनो जेनेबा न'खर संबोनो थाखायथ' जोंहा रां खान रांखावरिनि रांनि गोनांथि जायो दा बेफोरबायदि माने रांखावरि आरजिनो थाखाय जोंहा गोदोनि समाव माबोरै रांखावरि आरजिबोनानै न'खर सुंबोदों संसार जा बोदों समाज दाबोदों आरो नै दासिमाव ओ दासिमहा लागै माने न'खर संसार माने सोलिबोगासिनो दङ दा बैफोरबायदि सोलिनो थाखाय बेयाव‌ जोंहा रांखावरिनि गोनांथि बै दा रांखावरिखौ माने बोरै आरजिबोगासिनो दंङ आरो माबोरै सोलिबोगासिनो दङ बेफोरखौ लानानैनो माने नोंथाङा फं नैसो माने फोरमायना
अ' हागोन हागोन नोंथां बिदिबा आं फोरमायलांसै नोंथां
औ औ
जोंहा खोनादोंना नोंथां? हेलौ अ' जोंहा रां खार औ औ खोनादोंना नोंथा जोंहा रांखान्थि आरजिनाय होननानै बुंङोब्लाथ' नोंथां जोंनि बर' समाजाव बुङोबा बांसिन जोंनि बर' समाजा मा आबाद मावनानै रांखान्थि आरजिनाय खौ जों नुनो मोनदों आथिखाल मुगासिम बो बर' माहारियाहाय माने रांखा खावरि माने आबाद मावनानै माने रांखावरि आरजियो आरो दासिमबो गोदोनिफ्रायनो खोनादोंना नोंथां सोलायदोंबाबो जों इ से सोलायनायखौल' नुनो मोनदों।
औ
मानो होनोब्ला सोलोंथाइ बेलायावबो आथिखाल मुगायाव जोंनि बर' सुबुं माहारियाबो जौगासारबाय नालाय। बेनि थाखायनो माने रांखान्थि आरजिनायावबो माने गोबां दावगानो हमबाय
औ
बेफोबायदिनो जों बुंनो थाङोब्ला आथिखाल मुगायावहाय बर' सुबुं माहारियाबो गोजौ सोलोंथाइ लानानै एकदमबारे माने
खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां औ खोनादों नोंथां
अ'
दा
खोनादोंना नोंथां खोनादोंना नोंथां?
औ खोनाबाय औ खोनाबाय- खोनाबाय ओम
अ- अ -अ जोंहा मानि रांखान्थि बेलायावहाय जोंहा माने गोदोनिफ्राय गोबां जौगासारबाय आरोना बर'फोराबो गोदोनि समावहाय माने गोदोथ' बांद्राय जौगासारनाय नङामोन नाथाय आथिखाल मुगायाव गोदोनि बायदि नंलिया आरो। गोदोहाय जाहैबाय बांसि नानो बर' जोंनि बर' सुबुं माहारि आबादनि सायाव सोनारनानै माने रांखान्थिखौ आरजियोमोन आरो। मानो होनोब्ला गोदो समावहाय बर'फोरा मा होनो बांसिन फरायनाय नङामोन जायनि जाहोनाव बिसोरो आबादावनो गफबनानै थायोमोन एबा गोबां आबादावनो टाइम होनानै थायोमोन आरो। आरो गोदोनि समावहाय आबादफोराबो मा होनो बांद्राय दाम गैयामोन जायनि जाहोनावहाय बि सोरो मा होनो गोबां रां मोनामोन आरो आबाद फाननानैबाबो आरो गोदोनि समावहाय जोङो मा आबाद मावनानै। आबाद मावनाया माने गोबां नङामोन आरो गोबां मोनब्लाबो माने गोबां आबाद मावनो थाखाय माने गोबां सम लायोमोन आरो। नाथाय जों आथि खाल मुगायाव नुबाय माने आबाद मावनानैल' रां खौ आरजिला बर' सुबुं माहारियाबो जोंनिया एबा गोबां सुबुं माहारिफ्रानो आबाद मावनानैल' आरजिला। बिसोरो मा? माखासे बिजनेस मावनानैबो रांखान्थि आरजिनायाव माने गोबां जौगासारनो हादों आरो। जेरै सोरबाया मा होनो टाउन सहराव थानानै दखान एबा गला। होनानै माने बैफोरनिफ्राय माने जों रां आरजिनायखौ नुनो मोनदों। आरो सोलोंथाइ बिथिङावबो जौगासारनानै मास एबा दानफायावनो जों गोबां रां आरजिनायखौ नुनो मोनदों बिदिन्थि बायदियै जेरै- जोङो खोनानो मोन्दों जोंनि साखाथि फाखाथियावनो थानाय माखासे गोबां सरखारि साख्रि मावग्राफोर जेरै- खोनानो मोनदों जोङो दानफायावनो दाइनजि रोजा‌। द'जि रोजा बैफोरबायदि मोननायखौ। नाथाय गोदोनि समावहाय जों बैफोरबायाददि आरजिनो हायामोन आथि थिखाल मुगायाव बेखौबो मा होनो सोलोंथाइया जौगानाय लोगो लोगो जों बेबायदि आरजिनो हादों आरो रांखौहाय। बेनि अनगायैबो जेरै जोङो मा होनो आथिखाल मुगायाव मा टाउन-सहर जानायनि थाखाय। हाथाय एबा सेन्टार एबा टाउनफ्राव मा माखासे हटेल एबा रेस्टुरेन्ट होनानैबो जोङो रां आरजिनायखौ गोबां रां आरजिनायखौ नुनो मोनदों आरो।
औ
बेबायदिनो आथिखाल मुगायाव माने गोबां माने गोबां रोखोम रोखोमनि माने रां आरजिगासिनो आरो जेरै बुंनो थाङो ब्ला जों दा सोलिफुबाय थानाय मा होनो आथिखाल मुगायाव जों बांसिन मा इन्टारनेटनि गेजेरजोंबो जों रां आरजिनायखौ नुनो मोन्दों नोंगोना नङा नोंथां?
नंगौ नोंथां।
औ जेरै बुंनो थाङोब्ला जोङो, जोंनि मा होनो सुबुं माहारिफ्रा मा इउटुब फेसबुकनि गेजेरजों माने इन्टारनेटनि हेफाजाबै माने माखासे गावनि इसिङारि रोंखुमाना थानाय रोंगौथि बायदिफोरखौहाय बैफोराव मा होनो भिदिअ खालामनानै, देखायनानै सुबुंफोरनि गोसोखौ गोजोन होनानै, गावखौ सिनायथि होनानै माने गावखौ मुं खामायनायजों लोगोसे माने बिसोरो मा रांखान्थि आयदायावबो गोबां जौगासारनो हादों। आरो। खोनादों ना नोंथां?
खोनादों।
गोदोनि रांखान्थि खामायनाय राहा आरो आथिखाल मुगानि रांखान्थि खामायनाय राहाया माने गोबां सोलायनाय जाबाय आरो। गोदोनि समावहाय माने बिराद गोबां खस्थ' खामानि मावनानैब्लाबो माने बिसोरो बुरजा रांखान्थिखौ आरजिनो हायामोन आरो नाथाय आथिखाल खाल मुगायाव माने आखाइयाव मबाइल फन लानानैनो माने रां आरजिनो हानायखौ जों नुनो मोनबाय आरो। गोदोनि समावथ' बांसिनानो बुंनो थाङोब्ला मोसौ दाउ अमा बोरमा फिनानै जों रांखान्थि आरजिनायखौ बांसिनानो जों बेफोरबायदि खस्थ'यै रां खामायनायखौसो जों नुनो मोनोमोन आरोबो रांखान्थि न्थि आयदायाव माने गोदोनि समावहाय जों माने बांसिन जौगासारनायखौ नुवामोन आरो बिदिब्ला नोंथाङाबो फंनैसो बुंलांदो।
अ औ हाग न दां दा जोंहा गदां गाज्रिै बुंनो थाङोब्ला नोंथाङा दानि बावैसो बुंलांनाय बायदिनो गोदोनि समाजाव माने ओ गोदोनि सुबुंफोरा माने बोथोरखौ सोनारनानै आबाद मावोमोन। आरो बै आबादखौनो बिसोरो जिउ जा ओ जिउ खुंनायनि मोनसे गाहाय राहा लामा महरै बिसोरो सायख'ना लादोंमोन आरो। बिसोरो माने बिदिनो आबाद खौ माने आबादनि सायाव संगारनानै आबादनि आबाद मावनानै बिसोरो न'खर दाबोनायखौ बा न'ख खर सुंबोनायखौ जोङो खोनाबोदों बा नुबोदोंबो आरो गोदोनिफ्रायनो जोंहा गोदोनि समाव जिबायदि दा पिसिलिटि दङ नो ओ मा होनो नांगौबा नांगौसेबां माने गोनां थि जानाय मुवाफोरखौनो दानि समाजावथ' जोङो मोनजोबफ्रामागौ नाथाय गोदोनि समाजाव गैयिनि जाउनाव बिसोरो गोबां खस्थ'ब्लाबो बिसोरो आबाद बायदि बायदिजोंनो बिसो रो खेथि मावनानैनो न'खर सुंबोनायखौ जों नुनायखौ जों बुंनो हायो आरो। रांखावरि आरजिनो बोनायखौ दा बेल' नङा जोंहा गोदोनि समाजाव आइजोफोरा माने ओ इन्दि सि लुनानै एम्फौ फिना नै ओमफाय बिदिनो सि दानानै दाउ अमा बायदि फिसिनानै माने बोरमा बेफोरखौ फिनानै माने बिसोरो
ओ मा होनो बाजाराव फानहैनानै थाइसे थाइनै बाबो गरसे गरनैबाबो बिसोरो रां आरजिदोंं मोन दा बैफोर रां आरजिनानै मोननायजोंनो बिसोरो माने गावसिनि न'खरफोरखौ माने मोजाङै मोजां माने स'लिबोदोंमोन आरो गावसि नि नो जा नांगौ जानाय मुवा बेसार फोरखौ बायनानै एबा ओ बाजारनिफ्राय लाबोनानै बायनानै लाफैदोंमोन आरो गोनांथिफोरखौ सुफुंनानै लादोंमोन आरो दा फैयै फैयै फैनानै जोङो एसे सोलायनायखौ नुनो मोनबाय जोंहा गोदोनि समाव आबादखौ मावनानै माने न'खर सुंबोनायखौ नुयोमोन नाथाय दाबो जोंहा आबादनि सायावनो सोनारनानै थानाय सुबुंफोफोरखौ नुनो मोनदों माने थेवब्लाबो माने गोदोनिया आबाद मावनायनि बिथिङावनो माने बोथोरजों सोनारनानै आबाद मावनायखौ जों नुयोमोन नाथाय दानि समाजाव जोङो माने बेफोरबायदि बो थोरखौ सोनारनानै आबाद मावनायखौ नुनो थांलिया। जोंहा मेसेंनि आबाद फोरखौ जोङो दैज्लाङावबो मावनो हायो दैज्लांनि आबादखौ जोङो मेसेङावबो मावनो हायो मानो होनोबा जोंहा दा बे दानि बे गोनोखोआरि आ दबजों माखासे दिहुन जानाय बायदि बायदि मुवा बेसाद आयथेम रासायनारि हासार बायदि मिसिन फोरखौ ओ मेडिसिनफोरखौ बाहायनानै जोङो बोथोर गैयाब्लाबो जोङो आबादनिफ्राय मोजां फिथाइखौ मोननो हायो आरो दा बै मोजां फिथाइ मोननायखौनो बाजाराव फानहैनानै जोंहा माने गोबां रां आरजिनो हानायखौ नुनो मोनो आरो। गोदोनि आबाद मावनायनिफ्राय माने दानि आबादनि मुलाम्फाया बांसिनखौ जों नुनो मोनदों आरो। मानो होनोबा गोदोनि समाजाव जोंहा ओ मैगं गायोब्ला जोंहा लकेल अर्गेनिक हासार जायो। गोबोरखि ओ बेफोरबायदिखौ बाहायनाय जों नुयोमोन नाथाय दानि समाजाव जों बेखौ नुनो थांलिया जोंहा ओ गोनोखोआरि आदबजोंनो दिहुनजानाय माखासे रासायनारिक हासार इउरिया बायदि बायदिफोरखौ माने ने ओ मानो मैगं आव होननानै मैगंनि जौगाथाय देरनायखौ माने जों थाब नुनो मोनदों आरो बा खम समनि गेजेरावनो आबादनिफ्राय माखासे मोजां फिथाइ मोननानै मोजां रां आरजिनायखौ जों नुनो मोनदों आरो दा बेथ' आबादनि बिथिङाव जाहैबाय आरो जोंहा जेन'बा दाउ अमा फिसिनायनि बिथिङावबो जों बुंनो हायो गोदोनि समनि ओ दाउ फिसिनायनि माने आदब खायदाफोरा गुबुन आलदामोन माने गावारि आदबजों फिसियोमोन नाथाय दानि बे जि जोंनि गोनो खोआरि समाजाव बा जुगाव जोंहा दाउ अमा फिसिनायनि आदब खायदायाबो गोबां सोलायबोबाय गोदोनिया जाहैबाय जोंहा अमानो ओ मा होनो माइरं माइ सौनानै मोननाय गुन्दै जाय बे गुन्दैजों जोङो माने थास' हानानै रुनानै माने बिदिनो अमानो जाहोबोयोमोन आरो दा बे अमाया बेखौ जानानै देरनो थाखाय जोंहा से बोसोरनि बाराव नांगौ से बोसोर गाहाम नांगौ जायोन जिनै दानहालागै माने नांगौ जायोन नाथाय दानि जि अमा फिसिनायनि माखासे गोदान आदबफोरा जाहैबाय जोंना ओ गोनोखआरि आदबजों दिहुजानाय मोनसे जों जे'बा दाना जेराव प्रटिननि गोनांथि माने प्रटिना गोबां माने ओ बुं फबनानै थायो बे आदाराव जाय आदारखौ जानानै जाय आदारखौ जानानै मा होनो थाब माने गोबां खम समावनो देरो आरो दा बेखौ फाननानै बिसोरो गोबां रां आरजिनो हादों औ दा बिदिब्ला जोंहा समाबो जाबायना नोंथां।
औ जाबाय नोंथां। बिदिब्ला नोंथांजों राय्लायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय
औ औ नोंथांजोंबो